हेल' खोना-खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नों
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ आं फ्रियैनो दङ नोंथां।
नोंथां जेनेबा मोनसे ओ टपिकनि सायावबो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना औ जोंना टपिकआ होनोब्ला माने ओ दानि फ्राय आरो गोदोनिफ्राय जोंनि माने बेसेन गोसा जिब जुनारफ्रा माबायदि जोबस्रांबोखो आरो माबायदि थांनानै दङ बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
दा जिब जुनार बुङोब्ला जोंहा जिब जुनारा न'आव फिसिजानायबो जिब जुनार दङ हाग्राबो फिसिजानाय जिब जुनार हाग्रा यावबो थाग्रा जिब जुनार गोबां दङा होनोमबा
ओ
दा ओ बेसेन गोसा होनना बुङोब्लाथ' ओ जोङो माफ्रोमबो जिब जुनारखौनो जों बेसेन गोसा होनना बुंनांगोन मानोना ओ जो जायखिजाया ओ जिब जुनारफोरा जोबलाङोबा मोनसे समाव गैया जाहैयोब्ला बेबो मोनसे ओ गोमालांनायानो मोनसे ओ बेसेन बांहोनाय जायो। दा बेबायदि जों बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो जिब जुनारफोरा गोबां दङमोन। दा ओ गोदो हाग्रा बंग्राफोराबो गोबां दङमोन नालाय बेखायनो जि जुनारफोरनि अनजिमायाबो गोबांमोन नाथाय दा हाग्रा बंग्राफोरा जोबस्रांलांबाय जिहेथु ओ सुबुं अनजिमाया बांबाय नालाय बेखायनो ओ थानो लानाय थानो जायगा लानाया बा आंखालनि आंखाल जानानै ओ गोबां सुबुंफोरानो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्लायनानै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै न' लुनो लाबाय जायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्राफोरा जोबलांनो हमदों दा बे बेलायाव जिब जुनारफोराबो गावसोरनि थानाय जा
जोबलांनायनि जाहोनाव ओ गोदाव सोराव जेथिं मिथिं खारला ना सोरबा माबेबा जिबा सोरजोंबा बुथारजादों सोरजोंबा अरथार जादों दा बेफोरबायदिनो ओ गोबां जिबफोरा गोमालांनो हमबाय।
दा बिदिन्थि बायदि जोङो मैनि बाथ्रा बुंनो हायो मै मैफोर दा मोसाफोर बिदिनो ओ मोसा मै मुफुर बिदिनो बन हाफा दा बे फोर जिब जुनारफोरा लासै लासैनो गोमालांनो हमबाय दा फारसेथिं आरो बुं बुंनो थाङोब्ला दिनै आदार आदारनि आंखालाव हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि जाहोनाव दा मैदेरफोराबो गावसोर नि आद दारनि आंखालाव ओ गावसोरनि थानाय जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगासिम थाबायथिंनो बा आदार नागिरनो गोनां जानानै दिनै गोबां मानसि फोरनि गेजेराव फैनानै उदखार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदिनो जोंनि जिब जुनारफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानानै दङ आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो बेसेन गोसा होनना बुङोब्ला जोंनि आसामनि थरसे गं गंआरि गान्दा जोङो बेखौ बुंनो हायो दा बेबो मोनसे समाव ओ गोबां ओ गं बे गंनि आं गंनि गोनांथि दङ होननानै गोबां जिब जुनारफोरखौ गान्दाफोरफोरखो सिखारिफोरा बुथारनायखो जों नुनो मोन्दों न'फोरा जोबलांनो हमदों आरो बेफोरबायदिनो गोबां सिखारिफोरनि ओ जिब जुनारफ्रा बोलि जानानै जोबलांनो हमदों दा बेफोर जाबाय हाग्रायाव नाय जिब जुनारफोरनि बाथ्रा दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो न'आव फिसि जानाय जोंहा ओ अमा दाउ बोरमा दङ। दा दिनै जोङो बोरमा बा अमाफोरफोरखौ जोङो फिनानै जोङो गोबां रां खामायनानै न'खर सालायनो हायो दा जिब जुनारनि बाथ्राखौ आं बेखौनो फोरमायनो सानो आरो।
दा नोंथाङाबो एसे न'आव फिसिजानाय जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां। जोंहा ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांह जिब जुनारफोर दङ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मैदेर गराइ आरो मैसो मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोरबायदिखौ जोङो फिसियो आरो ना न'आव फिसिजानाय जोङो माने मैदेरफोरखौ मिथिनो हायो। जे मैदेरफ्रा माने गोबां बोलोगोरा जोङो खामानियाव बाहायो मैदेरफोरखौ ओ माबायदि खामानियाव बाहाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर दंफां खुन्दा थिखोनाय बोनाय आरो गिलिर गिलिर माल रोगानाय बेफोर जोङो मैदेरखौ बाहायनाय आरोना। बेनि उनावबो जोंहा माने गराइ गराइफोरखौ जों माने गोदोनि दिनावहाय जोङो माल रोगाग्रा गराइ गारि बानायनाय जायोमोन जेरावहाय साखा खबनै होनानै ओ जोङो माल रोगानाय आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय हान्थिनाय बेफोराव जोङो ओ गराइफोरखौ जोङो गोरलै राहायै थांनो हायोमोन। जेराव बेफोरनो जोङो ओ जेबो ओ माने खस्थ' गैयालासेनो जोङो ओ गरायनो गांसो जाहोनाय बेफोरनि गेजेरावनो जोङो थांनो हायोमोन आरोना आरो मोसौखौ जोङो गारि बानायोमोन ओ मैसोखौबो जोङो गारि बानायनाय जाय आरो जोङो मोसौफोरखौ जोङो बेलेग खामानियाव बाहानायनाय जायो जेरै होननानै बुङोब्ला हालौवनाय मैसो मोसौनि गेजेरजों जों गोबां हालौवो मोसौ आरो मैसो जेरावहाय जोङो गोदोनि दिनावह जोङो ओ दानि बायदि ट्रेक्टर बेफोरबायदि हेन्द ट्रेक्टर बायदिबोथ' गैयामोन नालाय। जोङो गोदो मोसौजोंनो हालेवोमोन माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो मोसौजोंनो बुरजा बुरजा हा थाबाबो जोङो मोसौ मैसोजोंनो हालौवनानै माइ गायनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौफोरखौ जोङो गोबां बेफोरबायदिनो गोदोनि समावहाय माने गोबां लायोमोन आरोना। ओ बर सुबुंफ्रा मोसौआ माने ओ जेसेबां ओ पन्सासथा एकसथा गाहाम मोसौ थायो। बेफोरबायदि मा 'खरखौ माने गामियाव दोनिसिन होननानै जोङो मिथिनाय मोननाय जायोमोन आरोना औ आरो लोगोसेयैनो जोंहा बेफोराव मोसौ बेफोरखौ नायनो थाखाय थाखाय माने जोंहा सासे सासे लावखार बा दाहोना सानै साथाम गाहाम लानानै जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ माने गोबां दा बेफोरबायदि मोसौ मोसा बेफोरबायदिखौ जोङो आबाद मावनाय हालौवनाय बेफोराव जोंङो बाहायो आरो लोगोसेयैनो गराइ गारि बा मोसौ गारि एबा मैसो गारि बिदि बा खालामनो बाहायनाय जायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो बोरमा बोरमाफोरखौ जों माने बिदिनो बेफार रांखावरि मोननो थाखाय माने फिनाय जायोमोन आरो रांखावरि रि मोननाय आरो लोगोसेयैनो जानाय बेफोरखौबो जोङो फिसिनाय जायोमोन अमा अमाखौ जोङो माने गोदोनि दिनावहाय बिदिनो नखरनिओ ओंखाम खालायजानाय बायदि रोखोमनि ओ नखरनि ओंखाम खालाय गारनो ओ अननानै माने अमा माबाफोरनो होनाय बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव माने जोङो बेफोरखौ जोङो रांखावरि आरो फुिनायनिफ्राय नङा माने ओंखाम खालायजानाय बायदि बायदिनि थाखायल' जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। लोगोसेयैनो जोंहा ओ गोदोनि दिनाव माने अमा दाउ अमा बायदिखौ जोंङो खम लानायखौ नुनो मोनोमोन, उम जेरै जोंहा ओंखाम खालाय गारनाय बायदिखौल जोंङो जाहोनो थाखाय जोङो बेफोरखौ लायोमोन नाथाय दानि जुगावबो गोबां सोलायबोबाय आरोना, जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओ बिजनेस एबा माबा मोनसे रांखावरि आरजिनो हानाय। फोरनि थाखाय जोङो लानाय जायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो अमानि फार्म एबा बा बोरमानि फार्म बा दाउनि फार्म बेफोरबायदिनि ओ फार्मखौ जोङो बानाय बानायग्राखौ नुनो मोनबाय आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदि फार्म बानायनानै जोंङो ओ बर' सुबुंफोरनि गेजेरावहाय गोबां रांखावरिबो मोननो हायो लोगोसेयैनो जोंहा ओ गोदोनि दिनावहाय माने जोंहा गोबां जायगा खालि खालि दंखायोमोन जेरै न होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव गोबां हाग्रा बंग्रा थायोमोन एबा दुब्लि खालि दुब्लि फोथार थायोमोन जिहेथु गोदोनि गोदो गोदायनि समावहाय सुबुं अनजिमाया जोबोद खम मोन आरोना। बेनि थाखायनो माने गोबां ओ जायगा खालि थानायखौ जोङो ओनुनो नुनोमोनखायोमोन आरो। लोगोसेयैनो दानि जुगावहाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरोना। गोबां बेफोरबायदि बर' न'खरफोरनि गेजेराव एक्स'था बिदिनो पन्सासथा मोसौ थानायखौ माने नुनो मोनलिया आरो दानि जुगाव। औ।
दा जोङोथ मोसौ फिसियोब्ला जोङो मोसौ गाइ फिसिनो हायो मोसौ गाइ फिसिनानै जों बेनिफ्राय गोबां गाइखेर मोनो। गाइखेर मोनोब्ला जोङो गाइखेरखौ जों फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो फारसेथिं जोंहा गोबां मोसौ लायोब्ला जोङो मोसौनि खि गोबोरखिखो जोङो मोनसे जिबिआारि हासार महरै बाहायनो हायो। ओ जाय हासारखो जोङो माइ आबाद मावनाय बा जायखि जाया उफ्रा आबाद मोन मैगं थाइगं गायनायफोराव जोङो बाहायनो हायो दा बेफोरबायदिनो जोङो मोसौ फिसिब्ला जोंहा गोबां लाब जायो आरो
औ औ खोनादों
औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना जोङो दाउफोरखौबो फिनो हायो ओ दाउफोर फिसिनानैबो जोङो बेखो ओ दा हमना ला ओ जोङो ब्रयलार फार्म बानायो ब्रयलार फार्म बानायनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो दा ब्रयलारनिफ्राय ओंखारनाय खियाबो ओ बेखौबो जोङो हासार महरै जोङो माइ आबादफोराव गारनानै होयोब्ला माइ आबादा जोबोर मोजां जायो दा जोङो रासायनारि हासारनि सोलायै जोङो बेफोर बेबायदि जिबबारनि जिबियारि हासार बा जिब जुनारनिफ्राय मोननाय खिफोरखौ जोङो जिबियारि हासार महरै बाहाय योब्ला साबसिन जायो आरो।
नंगौ नोंथां औ। औ औ। आरो जोंहा गोबां ओ दंबावो आरोना जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला। खोनादों ना नोंथां? ओ जिब जुनारखौ माने गोदोनि समाव गोदोनि समावहाय माने जोंहा गोबां ओ जिब जुनार लायोमोन आरोना। ओ जम ओ दानि जुगावहाय जोंहा माने खम नुनो मोनसै। जेरै होनोब्ला गराइ मैदेर बायदिफोरखौ जोङो माने दानि जुगावहाय न'खर न'खर नुनो मोनो आरोना गोदोनि समावहाय ओ गोदोनि समावहाय बेफोरखौ जोङो न'खर न'खर नुनो मोनोमोन ओ नाथाय ओ बेफोरनि बो अमा अमा दाउ बोरमाफोरखौ जोङो फार्म बानायनायखौ जोङो नुनो मोनसै गोदोनि बेफोरबायदि फार्मखौ नुनो मोनामोन आरो ना।
औ दा माने ओ। दा गोदो जोङो मैदेरखो ओ खायसे खायसे ओ गिलिर बुस्थुफोर थिखांनो थाखाय जों बाहायनाय जायो नाथाय दा बेफोरबायदि बुस्थु थिखांनो थाखाय जोङो मिसिन नारि दाजेम बाहायो नालाय
मोनसे आरो
औ औ। गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां औ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।